हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा दा बे समाव मा ओ फ्रि दंना?
फ्रि दंथ'यो औ।
आ अब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला जोङो ओ एसे गेम्स स्पर्टस बा खेलानि बिसय जोङो सावरायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन हागोन।
अब्ला आं नोंथांखौनो आ आराम्भ' खालामनो थाखाय आङो खावलायनाय जा थायो।
औ जोङो खेला दुलाजोंबो माने गोबां केरियारफोर दानो हायो आरो जोङो। खेला दुलाजों जों माने बायदिसिना देहा फिट बायदिसिना एक्सारसाइस जों माने खेला दुलानि गेजेरजों जों माने देहाफ्राबो जोङो बेमार आजार गैयै खालामनो हायो जोङो। खेला दुलानि गेजेरजों केरियारजों लोगोसे देहा बायदिसिनाफोरखौ जोङो सा साखोन सिखोन आरो जोङो राफोद खालामनो हायो। जोङो माने जोंनाव मोनसे हुदा थानांगौ जेरै जोंनाव खेला दुला हक माबा मोनसे जोङो केरियारनि बागै जेनेबा जोंनाव बिदिनो खेला दुला बायदि थानांगौ जोंनाव मानसिनाव बिदिनो खेला दुला थायोबा माने मानसिनाव बेमार आजार जानो रोङा जोंनाव बेफोरो थायोबाथाय
जोंनाव माने बिदिनो बेमारफ्राथ' जानो रोंखायानो बिदिनो जोंनाव माने एसे ब्रेनफ्राबो साननाय हनायफ्रा माने गे गेलेनायजों लोगोसे मोजां जालाङो। जों माने केरियार दा-दानो थाय जोङो माने केरियार दानोबा जोङो गिबियावनो जोङो क्रसिं बाइदिफोर लाग गोरनांगोन क्रसिं लानानै जोङो मोजां गेम्सफोरनि बागै एसे मोजां सोलोंगोरनांगोन। इदिनो मोजाङै गेलेनो रोंनांगोन गेलेनो रोंनानै जोंङो अबाफोरो टेस्टफ्राव जोङो फास्त जानांगोन फास जानानै जोङो सेलेकसन खालाम सेलेक्ट खालामजाबा जोङो अबाफोर जोङो आसामावनो हग अबाफोर गेदेर गेदिर स्तेतफ्रावनो हक जोङो अबाफोर टुर नामेन्टफ्राव सेलेक्ट जानानै जोङो मोजाङै गेलेयोबा जोंखौ माने बयबो नागिरखागोन। इखायनो जोङो गेलेनायजों लोगोसे गाव गावनि केरियारखौ माने जोङो दानानै लानो हायो बिदिनो जोङो केरियाराव बिराद फैसा थाखा मोननाय जायो बिदिनो खेला दुला गेलेनायफ्राव जुदि सासे मानसिखौबो बिदि गेलेनो थाखाय बायना लाङोबा माने गोबां लाख थाखानि बायना लाङो जेरै दुर्गा बर' मोनखौ जेरै फुटबल बायदि फोरजों सिनायो फुटबल गेले-गेलेनो थाखाय बिसोरखौ गोबां लाख थाखा रांनि उ बिसोरखौ बायनानै लाङो बायना लांनानै बिसोरखौ गुबुन हादरफ्रावबो गेलेनो लाङो फुटबल बायदिखौ। मेटस नांनांगौबा जेरै गुबुन गुबुन हादरजों बिदिनो खेला दुला जा जाबाय थायो वाल्ड काप बायदिसिना बिदिनो फुटबलफोरनि बेफोराव माने लाङो आरो जोंनाव किक्रेट इण्डिया यावथ' किक्रेटआ फेमास आनो किक्रेटआव दाख्लैहाय बिदिनो आइ पि एल जागासिनो दंमोन आइ पि एल आवहाय गोबांनो बिदिनो गुं-गुबुन गुबुन हादरफोरनि बिदिनो प्लेयारफोर थाफैदोंमोन बिदिनो गोबां गोबां गाव गाव बाव गावबा गाव स्टेट गावबा गाव स्टेट बिदिनो आइ पि एल आव मेस्ट नांलाय जायो इदिनो जोङो माने गेलेनायजों लोगोसे जोङो बेफोराव जुदि सेलेकसन जानो हायोबा माने जोबोद मो मोजां आरो जाय किक्रेटआबो मोनसे केरियार थानायाव मोनसे खामानि होयो। जाय किक्रेटखौ जोङो गिबि मालाय जोनोमनिफ्रायनो सोलोङै सोलोङै सोलोंनानै मोनसे कचिं लालानानै माने मोनसे टेस्ट एबा इनटारभिउ बायदिफ्राव माने बिसोर मोजां रान लानो हानानै बिसोर- बिफोरखौ माने सेलेकसन जानानै बिसोरो बेफोर बायदि गिदिर खेलाफोर गेलेनो हादों जेरै रियान पारागमोन बिसोरथ' गोदोनिफ्रायनो किक्रेट गेलेबोनाय आरो इनण्डिया प्लि प्लेयार फोर जेरै रहित शर्मा बिराट कहलि बेफोरो माने एसे गिदिर प्लेयार बिसोरबानि किक्रेटनि थाखाय मुंदांखा भारत खौ माने बेलेग गुबुन हादराव नाम खामायहैग्रा बिसोर प्लेयारफोर आरो। इ किक्रेटजों माने फुरा इ भारत हादरखौनो माने इसोरो नाम जाहां होगासिनो दं आरो। किक्रेटआवल' नङा बिदिनो वमेन्स किक्रेट फ्रावबो दङ। आरो बिदिनो फुटबल भलिबल काबादि बिदिनो बायदि बायदि प्लेयारफ्रा माने भारतनि माखासे गोबां बिदिनो मुंदांखा प्लेयारफोर दङ। माने जोंनि भारत हादरखौ माने इसिम मुंदांखा खालामहैदों आरो। बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरबो दङ। बिदिनो बक्सिं बायदि खेला दधुलाफ्राव माने जों माने जोंनि बर' जाथिखौबो माने एसे मुंदांखा खालामहैदों आरो जोंनि बर' जोंनि बर' जायगायाव माने बांसिनानो बेफोर खेला दुलाखौ गोसो होआ बेफोराव माने गोसो होयोबा माने। फुरा लाइफ टाइमनि थाखाय नाम थाखायो माने। जुदि नों एसे मोजां। जुदि नाजानानै जों जुदि गोजौ थाखोआव मोनहैनो हाबाय। नोंनि नामा माने अराय सम थाफै थाखायो बे गेलेनाया गेलेनायनि बागै आरो माने। जे वर्ल्ड कापफोर देरहानानै फैयोबानोथ'। नोंनि देरहानायनि रेकर्डआ माने गोबाव सम थायो आरो। नोङो बोरायलांबाबो नोंखौ माने नामा थाबाय थागोन। आरो फैसा थाखायाथ' नोङो मोनबायानो थाखागोन बिदिनो। भारतफोरखौ भारतफोरनि जानानै गेलेनो हानाय। बायदि फेमासफोर जायोबा माने। नोंहा जोबोद माने लाइभनो सेटेल जाखायो। ओम फेमिलिफ्राबो। बिदिनो सेटेल जागोन बिदिनो फैसा थाखाफ्रावथ' मेरला मोनगोन बिदिनो। बिदिनो माने एक्सट्रा फान्ड फैखायो भारत सरखारारनिबो होगोन आसाम ह। सरखाराबो होगोन। बिदिनो वर्ल्ड कापफोराव माने जोंना बर'फ्रा माने एसे बारा गोसो होनो नागिरा।
बांसिनानो माने बिदिनो मबाइल नायनानैसो थाबाय थायो दानि जुगाव बांसिन खेला दुला। क्रिकेट फुटबल टेनिस टेबोल फुटबल बायदिसिना। बिदिनो गोबां गेम दं इनन्दर गेम आउटदर गेम। बायदिखौ माने जोंनि बर' सेंग्राफोर एबा सिख्लाफ्रा माने बारा गेलेनायखौ नु मोना गुबुन जाथिफ्रा खिन्थु नाजानाय दङ जोंनिफ्रा माने एसे नाजानाया खम आरो बेफोर खेला दुलायाव दा नुनो मोनो बायदिसिना जब इन्टारभिउफ्राव माने खारनाय बायदि खारनायफ्राबो माने बिदिनो मोजां खिन्थु बिसोरो जबफोरनि थाखाय नागिरदों आरो।
इन्टारभिउनि थाखाय बिदिनो फिजिकेल स्टेनडार्ड टेस्टनि थाखाय बिसोरो रानिं खालामनां।
दा नोंथाङाबो बंनैसो बुं दे गेलेनायनि बागै। फुटबल टेनिस तार बायदि।
औ नोंथांनि बुंनायजोंहाय गोबां मोनथिनो मोनबाय। आरो बिदिनो आं सानो जे ओ खेला दुलाया जोंनि जिबननि थाखाय माने लाइफनि थाखाय बेयो मोनसे ओ मोजांथार माने इम्परटेन्ट रुल जोंनि लाइफनि थाखाय। बियो नांथारगौ आं सानो मानोना स्पर्टसजोंहाय जोङो फिजिकेलिबो मेन्टेलिबो आरो इमसनेलिबो जोङो ओ माने स्ट्रं थानो हायो आं बि बिदि सानो आरोना मानोना गासैबो बैसोनि ओ मानसिफ्रानो स्पर्टसखौहाय ओ मोजां मोनो माने गेलेनो हाब्लाबो हायाब्लाबो सोरबा नायनानै रंजायो सोरबा गेलेनानै ओ ओ फुरथि जायो थ' बे स्पर्टस होनोब्ला गेलेनाय होनोब्ला। बयबो माने जिखि बैसोनि जाया मानो बोराय फोरब्लाबो जों नुनो मोनो। फुटबल खेला बा जिखुनु खेलायावहाय गोबां आं माने इन्ट्रेस। जों नायो जों नुनो मोनोना जे जोङो ओ गामिफ्रावहाय जोङो नायोब्ला जेब्ला फुटबल। गेम टरनामेन्ट जायो होनो होननानै बुङोब्ला जों गोबां मानसिफोरखौनो जमा जानानै आ बेखौहाय माने नायनानै इन्जय खालामनाय जोङो नुनो मोनो आरो। त' बिनिखायनो स्पर्टस जोङो गेलेनाया माने जोंनि थाखाय खालि गेलेनायल' नङा। नाथाय नायनानैबो ओ माने मोजां मोनग्रा गोबां बेक्तिफोर दङ। आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय ओम नोंथाङा बुंदों जे बाहेरायावहाय थां नानै केरियार बानायनो बा मोनसे मोजांथार लामा दङ। ओ दिनै जोंनि ओ बर' युथ्सफ्राबो आङो नुनो मोनदों जे गोबांथार फुटबलावहाय ओ जयेन जागासिनो दङ आरो फुटबलावहाय ओ गोबांथार इन्टारेस होदों द ओ जोहोलावफ्रा बिनि बेखायनो ओ माने स्पर्टस आ जोंनि थाखाय ओ मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे ओ माने ओ स्पर्टस माने फिजिकेल एक्टिभिटिनि थाखाय बियो मोजां होननानै आंबो सा नो आरो आरो जोङो रे गुलारलि जोंओ गेलेयोब्ला जोंनि फेजिकेल हेलत देहाफ्राबो बो बोलो मोनो स्टेमेनाफ्रा बारायो आरो बिदिनो गोबां बे मारनिफ्राय ओ जोङो रैखा मोनो आरोना मानोना बियो जोंनि माने ओ बडिखौहाय बियो आ माने स्टेमिना लाबोयो आरो जोंनि ओ माने मासोल्स बा जि खुनु माने जोंनि जे हेल्थनि थाखाय बेयो मोजां आरो बेजों लोगोसे स्पर्टसजों गेलेनाय जों जोङो लिदारशिप खौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय डिसिप्लिनखौ नुनो मोनो। कनफिदेन्सखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो माने मेनेजमेन्ट स्किल ज' ज' माबायदि जोङो टिम वार्क खालामनांगौ जों बेफोरखौ जोङो गेलेनायनि दुवारै जोङो नुनो मोनो आरोना मानोना गेलेनाया खेलाफ्रा स्पर्टस फ्रा जोङो हारसिङै हाया जोङो टिम मेनेज खालामनांगौ जायो। थह बेबायदि जोङो मेनेजमेन्ट स्किलफोरखौबो माने जोङो स्पर्टसनि दुवारैनो जोङो अनेक जोङो नुनो मोनो। दा बिनि बिसय नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा टिम वार्क?
औ ओ औ बिदिनो टिमवार्क थाबा माने टिमाव टिमाव बिदिनो बिदिनो गेलेग्राफ्रा प्लेयारफ्रा माने मोजां जायोबा बिदिनो नोङो गेलेनो रोङाबाबो माने निफ्रायनो नोङो माने बिसोरोनिफ्राय माने आइदियाफोर मोनो आरो। बिदिनो नोङो रोङाबाबो माने बिसोरो मानि मानसिफ्रा नोंखौ माने बिदिनो फोरोंगोन बिदिनो रोङैखौ मोनथिगोन आरो। बे टिम अवार थानायानाया मोजां माने हेल्प खालामलायो बिदिनो बेफोरबायदि खेलाफ्राव माने फुटबलाव टिम वर्क नङाबा जों गेलेनो हाया।
माने जोङो बायदिसिना बे बल बायदिखौ जोङो फेस काथिं खालामालासि जोङो। हारसिंथ' जों गेलेनो हाया जायो।
जों माने टिम वार्ट जोबोद गोनां बे गेमाव। फुटबल, क्रिक्रेट बिनि बायदि आरो बिफोर माबायाव आरो काबादि बेआव माने थिम वार्क नि जोबोर गोनां। नङाबा जों माने बेफोर खेलाखौ माने जों गेलेनो हानो नागिरा। हार जों माने हारसिङै हाया माने बेफोर गेमखौ गेलेनो। बेलेग दङ हारसिं गेलेग्रा फोरनि बो।
ना होमबा नोंथां जाथ'सिगोन ना खोनाबायना?
औ
औ नोंथांजों गोबां सावरायबाय ओ उनावबो सावरायबाव
दे हामबायसै औ।